खोनादोंना नोंथां?
औ हेलौ खोनादों खुलुमबाय नोंथां।
नोंथाङा माबोरै दङ?
औ नों
खोनादोंना नोंथां?
नोंथांनि रावखौ आं मोजाङै खोनानो मोनाखै। हेलौ नोंथां खोनादों ना? नोंथांनि रावखौ आङो मोजाङै खोनाफिननो मोननाय जायाखै।
हेलौ खोनादोंना?
औ खोनादों खोना-खोनाबाय दासो नोंथां।
औ नोंथां।
ओ नोंथांजों आङो बे कलखौ औ ओ नोंथांसिम कल खालामनायनि जाहोना बे दे नोंथांजों आं माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों माखासे बाथ्राखौ लानानै सावरायनो हागोन ना? औ अ नोंथांनिसिम ओ आङो दोरोङारि आगजुनि सायाव। सावरायनो सानदों। ओ नोंथाङा माखासे। दोरोङारि ओ- आगजुनि मुंफोर मख'नो हागोन ना?
औ ओ जेरै ओ- जेखाइ-खबायाइ। आरो बायदि दोरोङारि दं। बिनि गेजेरावनो आङो ओ जेखाइखौ माबायदि हेबो मा औवाजों हेबो। नोंथांनाव फोरमायनानै होनि।
औ फोरमायनो हागोन।
जों ओ-माखालवाजों हेब ओ- बानायनाय जायो। माख- ओ- बेखै बेसेफाय। बे खौ बाहायनो थाखाय जोङो ओ-आरं फिसा फिसा एबा गनसे फिसा-फिसा सैनानै लाग्रोनांगौ जायो। ओ- बिनि उनाव जों सौखांनायनि उनाव। उनाव ओ- जोंयो। जेखाइनि महर हेबनाय जायो। ओ- हेबनायनि उनाव हेब- जेब्ला। खाइनि महर हेबखाङो अब्ला जोङो फार फाराव जोङो ओ-औवाखौ एसे गिदिरहाय दाब्ला दाब्लायै। ओ सैनानै लानाय जायो जाहाथ आखाइनि आखाइ खालामनांगोन ना। एसे गोरा जब्दै खालामनांगोन ओ- बेनिखायनो जोंनो। ओ- जेखाइनि मोखांखौहाय ओ-एसे औवाखौ गिदिर नांगोन दाब्लाहायहाय।
औ
खबायखौबो जों माखल औवाजोंनो बानायनाय जायो।
औ नंगौ नामा?
बेखौबो जों आरं एबा गनसे फिस- फिसा सैनानै। ओ सेखांनायनि उनाव जोङो। खौ हेबनाय जायो। जेखाइनि महर होनानै ओ- जों हेबनाय जायो। बेबायदिनो बेयाव। खवा-खबायाव खबाइआ ओ मोनसे खुगा थायो बे। खुगायाव ओम। खु- ओम बेयाव जोङो खुगायाव होनो थाखाय। गोरायै आरुं हेबनांगौ जायो। गिबियावनो जों बेखौ गल खालामनानै। माने लानाय जायो।
औ नंगौ नामा।
बेयाव जोङो ओ आरुंखौ सोयै सोयैहाय हेबनाय जायो।
औ
नोंथां नोंथांनिसिम आंबो सोंथि सोंनो सानदों। नदों ओ नोंथांङा दोरोङारि।
औ
सास ओ। दङ नोंथांङा एसे फोरमायना होना?
नोंथांङा। नोंथाङा नोंथांनि सोंलुंखौ खेब ओ फिन खेबसेबबो सोंबावनो हागोन ना
औ नोंथां हेल खोनादों
ओ औ नोंथां खोनादों नोंथांनि सोंलुखौ अन्नानै आंनो खेबसे फोरमायनानै होफिनबावदो
औ नोंथां ओ नोंथाङा दोरोङारि होनोबा मोनथिखागौ ना
औ नंगौ मिथिगौ
दोरोङारि आगजु जे जा बेसाद दं नोंथाङा एसे मुंखना होनो हागोन
औ हागोन नोंथां दा दोरोङारि आगजु होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां रोखोमनि ओ दोरोङारि आगजुफोर दङ जाय खौ जोङो गोदो समनिफ्रायनो दिनैसिम बाहायबोगासिनो दङ दा बेनि ओ बेनि बेलायावनो आङो दा दोरोङारि आ ओ दामजुनि सोमोन्दै नोंथांसिम फोरमायनो सानदों दा जोंनावहाय माखासे गुबुन गुबुन ओ रोखोमनि दामजु दोरोङारि दामजुफोर दङ जेरैहाय खाम दङ सिफुं दङ जोंहा औ जथा दङ दङ थरखा दङ दा आङो खामनि बेलायावनो नोंथांनिसिम फंनैसो फोरमायनो सानबाय
औ दङ नोंथां
गोदो गोदायनिफ्रायनो रंजानायाव ओ जोंङो खामखौ दामजु महरै बाहायबोदों जोंनिनो बरनि दोरोङारि दामजु ओमफ्राय नंगौ नों थां ओ दा ओ जोंङो खामखौहाय ओ बानायनो थाखाय जोंहा दंफां फांनि गोनांथिबो जायो आरो दंफां जों लोगोसे जोंहा जुनारनि बिगुरबो बाहायनाय जायो
औ नंगौ
ओ दंफांनि ओ मोदोमखौ जोंङो दानखनानै फमफ्ला बानायना लाग्रोनांगौ गिबियावनो बेनि उनावहाय जोंङो बेखौ मोजां रोखोमनि फमफ्ला बानायना खांनायनि उनाव अ जुनारनि बिगुर बा मोस मोसौनि बिगुर बा मैसोनि बिगुरखौ जोंङो बेनि सायाव ओ खाथेनानै गोरा खानानै बेखौ माखासे अ सोदोब दिहुननो हायो। बा जोङो देंखो रैसुमै देंखो खौ बो होनो हायो। जायजों जोंङो जोंनि रंजानायखौ आबुं महर होनो हायो। दा बेनि बेलायावनो आरो जोंङो सिफुंनि सायाव बुंनो थांङोब्ला जोंङो सिफुं बानायनो थाखाय अ औवा थेरेनि गोनां थि जायो। जोंहा औ अ- औवाखौ अ जाखिनि अ देंखो बोनो हानाय अ बे सुबिदाखौ बानायनानै बेखौ जों गुदुं खालामना लानाय जायो। आरो जोंहा गोबां रोखोम खोमनि सिफुं सुनायाव तालबो थायो। अ औ जोंहा जाय तालफोरखौ जोङो दिनैहाय अ सारे गामा फा दा निसा बेफोरखौबो जों सुर होनानै देंखो बोनो हायो। आरो नोंथाङा माबाफोर सोंनो दंबावो ना नोंथां?
औ नोंथांनिसिम आं सोंथि सोंनो नागिर सोंनो सानदों ओ बै सिफुंखौहाय अ माबे औवानिफ्राय बाहाय बाहाय-बानायनाय जायो आरो अ बै दोरोङारि दल बेखौ मा माबे बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन?
औ हागोन हागोन। दा जि जोंङो सिफुंखौहाय जोंहा ओ गोबां रोखोमनि ताल लानानै बा गोबां रोखोमनि स्केल लानानै बानायनाय जायो। ओ जोंहा दा औवानि बेलायावनाय जोंहा औवाया जाबाय औवा थेरेबो होननानै बुंङो जाय खो जोंङो औवा फिसा ओ जायनि फाबुआ ओ जों गोलावबो नांगौ जायो आरो खायसे समाव जोंङो गुसुंबो ओ तालजों मिलायनानै गुसुंबो दान नानै लानाय जायो।
औ
आरो दा खामखौ जोंङो गोबां रोखोमनि बिफांजोंबो ओ बानायनाय जायो जाय बिफांनि ओ मोदोमा जोंङो एसे राफोद जायो जायनोखि गोबाव सम सोलिनो हायो। बैफोर बायदि बिफांनि फ्राय जों बानाय लानाय जायो जाहाथे बै दामजुआ गोबाव सम जोरो
औ नंगौ
नंगौ नोंथां ओ नोंथांनिसिम ओ नोंथांनि सोंलुजों आं गोबां गोजोननायबो मोनदों आरो नोंथांनो फोरमायनोबो मोननानै गोजोननाय मोनदों लोगोसे ओ नोंथांनिसिम आं मोनसे सोंलु सोंनो सानो नोंथांङा ओ दोरोङारि दामजु दामजुफोरखौ मालाबाफोर दामफेरबाय ना?
औ ओ आंङो दायो ओ
औ
ओ थरखाखौ दामनो मोनबाय आंङो दलखौ दामनो मोनफेराखै आरो सिफुंखौबो ओ दासिम सुनो सो-सोलोंफेराखै
औ नोंगौ नामा?
ओ आंङो बेफोरखौ सोलोंनानै लानो लुबै गैयो ओ सोरबा अ गोरों एबा मोन दामनो रोंनाय सुबुंनिफ्राय आंङो औ सोलोंनानै लानो सानो
औ नोंगौ मोजांनि खोथा। ओ बेफोरखौ जों सोलोंनानै लानो हायोबा मोजांङानो।
औ ओ जाबस्रिं थरखा बायदिखौ दामनो नोंगौ।
औ मोजां खोथा नोंथाङाबो जे दामनो रोंगौ।
अ नोंथाङा खामखौ दामनानै
औ औ नोंथां आंथ' जोबोर मोजांबो मोनो आरो आङो गोबां सम दामफेरबायबो। आरो माखासे सोलोंनो गोनां दंबावो आंहा।
औ नोंथां बै खामखौ दामनायाव मा मा टाल नांगौ एसे फोरमायनानै होनो हागोन।
औ आङो जाखिनि रोंगौ आङोथ' एसेबांबो माखासे स्किल हमनानै। दामजोबनो मोनाखैब्लाबो। आ बांसि बांसिनानो आङो बि स्केलाव दामनो मोनदों जे जों दि स्केलखौ जोङो बैसागआव बांसिन बाहायनाय जायो। आरो बै आङो दाम। नाया बैसागुआव बांसिन खामखौ दामनो मोनदों। बेनि अनगायै माबायावबा जों बाहागो लानाय बा बादायज्लायनायाव आं दिनैसिम दामफेरनो मोनाखै।
औ
आरो आङो बेखौ ओ खोनादोंना? औ औ आरो बेखौहाय ओ दिनैसिम आङो सासे मोजां फोरोंगिरिजों फोरोंजानो मोनाखै जायनि नि थाखाय आं दिनै माखासे रोंनो गोनां स्किलखौ रोंजोबनो हायाखै दुखुनि बाथ्रा।
नोंथां ओ बै बैसागु समाव जोङो ओ जा बैसा गु खुगा मेथाइ खननानै ओ रंजायो अब्ला जों ओ दलनि तालखौ जों बैसागुजोंनो मिलायनानै दामनाय जायोना।
औ नोंगौ नोंथां दामनाय जायो बैसागोनि थालजों मिलायनानै। दा नोंथांजों जाखिनि सावरायबाय दा नोंजों नोंथांनिफ्राय जाखिनि ओ आंबो नोंथांनिफ्राय गोदान आ गोदान आयदा मोनथिनो मोनबाय आरो नों थांनिसिम आं जा हायो फोरमायनो नाजा बाय। बेफोरखौ सावरायनानै नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो दा आं नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनो सानो ओ इयुनाव आरोबाव बेफोरबायदिनो गुबुन माबाफोर बाथ्रा सावरायनो मोनगोन
औ नोंथां औ नोंथां नोंथांनिफ्रायबो औ नोंथां गोजोनथों।